औ
उम ओमफ्राय मोजाङै दं।
मोजाङौनो दंलै।
जेबो बेमार
बेमार आजारखौथ' बहा नुनो गैया।
ए बेमार आजार जादों नामा होनना खबर लाहरलायदों आरो।
प्रेक्टिस प्रेक्टिस खालामोना मोना मोनायाव दालाय जोलुर गेलेया।
औ गेलेयो गेलेनायालाय ओमफ्राय आरो बिनि बागैबो आद्रा खामानि देहा मोजां
उम हाजिरा मावजायो ब्रा नेम बारि एव बारि एवनाइ लामा खोनाय उम देहाफ्रा बेफोरजोंबो थिग थायो
आं एसे बन सिनगासिनोलै नै सासेया रायज्लायनोथ' माथो माला माला दों-दोंफैखो ख्रुब ख्रुब खुबैबाय
आतसा मा ओंख्रै
एकदम जिंनि गाहायावसो थाखुमादों आं नङाबा
नोङो होदाव हरजायो होदाव हरजायो
दे नों खोनाबाय नामा फासफोरखौ
खोनायाखैलै
हा
खोनायाखै बायहारानि खोनायाखै
ए
मा ओंख्रि होनदों
माबा मा होनोमलै माबायाव ओ दैमा जिङाव नांगो द खाहैनांलै खासिफोर सानैजों मालाबा न'आव खौ हानदों आं दाख्लै बार मा बारहुंखाजों बायलांजोब्बाय ना न'आ ओफ्राय दा थुरिनोसै आं उखुमाव
दालाय बहा थुरि मोननांगौ बहा समान सोलाबालै
जोंनाबो आंबा नोंनि खामानियाव सोलाब होयो आंनियावबा होआ नों हा
हेल' आया नोङो सिगां खोन्थाग्रोनानै दोननांगौब्रा नोङो सिगां खोन्थाग्रोआबा बहा
खासिजोंबो जायोलै ने आराम ने नआ बे अखा दैफोर सिरियाना अखा दैसे जेनबा थरथिंफ्रा खासि माथो गोदो खासिखौसो होयोमोन उखुमा माने बुस्थुआ बै
ओ
आव‌ होनाया अखा गैलैबाबो बे सिंङाव हाबजोबथाबाय बोहैलांना जोंनो नंङा?
उम
ओमफ्राय नांदर नांदरबो नांगौमोन।
जि जेखौ मोनो बेखौनो बाहायोमोन ब्रा जि जायगायाव जि बुस्थुआ थायो बेखौनो बाहायोमोन। दस्राफ्रा जेनेबा जोंनि थिं इसोर जोंनि थिं खासि एरि मोनो मोन खायसो खासि एरि बाहायबाय दस्राथिं जेनेबा मा होनो बै गि सि बानायग्राया मा होनोमोनलाय बिदिखौ?
इसे बानायग्राया माबा गय बिगुर
है
अ थाल
बे ना थाल बिलाइ बायदिया थालफोर बिलाइ बायदिया बिदि ओरै अरुना फुलथिं बिदिजोंसो बानायोना? माबैथिं ओरैहाय सानजाहा हाजो सेर-सेर नि थाग्राफ्रा बिदिजोंसो उम खुम बानायो। नगौन‌न नों दा दाबल दाबल जाबो आरो।
औ औ माथो सावसुबाय थाखो खुगायावलाय गावल हारसिं हारसिं जाथारो माथो। मा जाखुमादों नों? हैै माबा टेनसन दंङ माबाफोर? माबाफोर माबा उसु माबाफोर फोर जादों नामा असुबिदाफोर? दाहार जादों नामा?
दाहा गैयालै दाहा गैया। जायखि जाया जानांगौ। दुखुआनो सुखु ङा नंनायालाय दुखुआलाय मेल्लाथार।
उम।
बोलो मोनालै बांद्राय दुखु खालामबाय थाबाबो लामा आन्दायो।
ओम ओम आनदायाबा माथोरा फोथार गुवार लैथो गेजेराव दै माबाबा आनदायनासो थानाय जायोना।
ओम।
दिसो जायो।
दस्रा खामानि मावनो बोलो मोना जायो। माबा थाया सिन आरिया थाया बिदिबा। मानसिया स्रां स्रां खुलायै थायोबा लामाफोरखौ ओंखारलाङो। लोगोफोरजों थायोबा गोदान लामा नुयो। गोदान गोदान लामा खोन्थायो। बोलो मोनो।
खुसिंग्राफोर जावहैयो नामादा खदाल लादोलै थ' गाबोन जावैसै फुं ओंखारदो ओमफ्राया ओ बालाबारिनि खुसिं माने बिराज एवजानानै जानो लुगैदोंलै फ्राइनो जा गोबाव जाबाय जायिया उन्दैयावसो ब्राद जावोमोन आमफाय दा जावनाय जाला दा जावबा माने जानो साबसिन जागोन आरो। नोंसोर जागोन जायामोन? औ खुसेंग्राखौ
सिगांयाव जायोमानब्रा दा मोनलाना जोंनिथिं जोंनिथिं मोन
दुब्लियावनो जोंनि खाथियाव मोनोना बेयाव हनै ओमफ्राय बेै बालाबारियावसो जाहैनांगौ बालाबारिखौ गुफुर गुफुर गं गोनांलाय फायखनलायनाय दारि गोनां।
मेदाम दै लोमबा हारसिं ओंखारखायो ना।
ओम ओम ओम।
दै लोम्बा हारसिं
ओंखारदों ओंखारनायालाय दैबानायाव ओंखारो ओमफ्राय। थेवब्लाबो बिदिनो मोनाफ्राव थस सुनानै नागिरबा मोनोब्रा ना। लाइट सुना नागिरबा। एगदमबारे। ओमफ्राय बे गाबलाय लायनायखौ थुथेनाया गोजां बोथोरावसो जायोमोन नामा। दा गाबाना ओररर होननाया।
मास मोननैसो थाना गाबसिगोन। दे एक मास मासो थानानै देर मासो ओमहो नांबावगौ।
ए।
ओम ओम। ओफ्राय माबाखौलाय मोफौखौलाय। मोफौफोरखौलाय जाया नोङो। मोफौखौ जा गोबाव जाबायलै। जा गोदो नेवसिनो नागिरोमोन दा। उफाय गैला नागिरनायानो जाला एकदमबारे हाग्रा जिं जिं दैमा जिं जिं दंग' जिं जिं एकदमबारे खांक्राय जालायनाय नुयोरा जोङो। मोख्राया जागासिनो ना ना ससे जादोंमोन बेखौनो बोरैबा बोरैबा मोनबाय आरो जोङो माने ना ससे जानायखौनो जाख'जोबनो हायासै। जों मोनबाय जोङो।
मोफौफ्रा अबबा अबबा एलारजि गोनां मा गोनांफ्रा जाजायानो।
ए होमबालाय माननाय जायो नामा।
मानो मानो। गोनांफ्रा बांद्राय जाजाया गिनांआ नाङा खिन्थु। मा होननायब्रा नोङो। माबायाव। जेनेबा इउथुबना होनाय बायदि जायो।
ए ओम ओम इदि जायोथ' ओम। ओमफाय जायखिायालाय बस्थुआलाय माथो मुलिबो होनलायङो बेखौलाय अर खामानायाव होयो माथो। खर'खौ सावनानै माबायाव दोनो माबा बिस्थिबार बाराय मोननाय ना मायाव होनोमोनलाय। बिथ्सिबार ना बिदि बारायाव मोननायखौ माबायो नो दोननो।
अबाव बिस्थिबार बाराय मोनो दोनो बे बिदि नङा। माने बयहाबा आलदा आलदा गावबागाव गावबागाव गुन थायोब्रा
ए
मा। बे खिथु गासि बो गासिबोनि थाखाय मोजां जाजोबबो माने बेयाव इफेक्ट माबाबो थायो खहा खालामग्राबो थायोना सोरबा बिदिनाव मोजां मा थागोन गाज्रि गुनबो थागोन। सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय गारजि बिनो आरो
उम खिन्थु जानो हित जायोलै ओमफ्राय गोरा बरिया बिदैयाथ' दा बुंसै जि बुरजा बुरजा दैयो सआबा ब्रैजिथा थामजिथा गाहाम दैयोलै गिदिर गिदिर।
औ
खेबसे जोंना जोंना बिफाया जिम बुरजा लाबोबायलै बिदैखौ न' खाथियावनो दंमोन मोनदों। लयावनो जाजोन
उम ना फियाखै ना फियाखै फख्रि गैया।
फुख्रि गैयालै अबावथो' फख्रि गैया। फख्रि होन्नायानो गैया। दै दैइयानो थाग्रांबायनायग्रा हायावनो जोंना
हां
औ हांसोआ न' खाथियावसो दं जोहा गैया बोरमा दङ। दाउआ दङसो मोसौ रंसाबो बे बेसो आरो बेनोसै बिनि अनगा जबो गिला बस्थ' आदा।
उम मोसौ रै लालाबायनो सोरबासिमबोा गामियाव लाहोआना
जानो आं मोनथिया बिदिआथ' बोरै लाहोलायै जाखो? आखौ बुजिना मोनासै माने
माने अमा मोसौ मोसौखौ मोसौफोरखौ लायो। अमाफोरखौ लांङो बे
बोरमा बोरमाखौ लाहोबावालै।
बोरमाया माबां जेनेबा खाना खायोबाबो मालाबा गयोना
उम
मालाबा मालाबा गनोसै जै गबाय मालायनि फिफां गायनाय मानाय सेस अरस'जोबबो आरो जै बोरमा अरस'बाय थांनोखथिन
जायो
माने बेयो बिसोरो अग्लियोसोना
उम उम उम ओमफ्राय था ए नोंस्रा थासुमलि गायगोन ना गायाखैरा देनां जानोलै
थासुमब्लि गैेयालै
जुखामफोरखौलाय जुखामा आयु एबाराव गैयाब्रा जानायानो जायासै जानो जानो नङो रुनाय जानो लुैगैयो दखानफ्राव नुयो बायनानै जाया एखदमबार गाबोन जानोसै दिनै जानोसैनो जोबलांबाय गोरा जानानै मालाय फानजोबखांबावबाय खानानै
दायो गैलाथ' न'आवहायसो गायो जुखाम थिखोजोब्बाय मानसिफ्रा ए जुखाम थिखोजोबबाय दा गैला जुखामानो बे जायफोर जायफोर गदाय मावदों बिसोरना थागोन ओरैनोथ'
थारुनफोरखौबो गायनांगौलै
हा
थारुनफोरखौबो गायनांगौ
थारुना दाबदियाव गैलाना दामालनो होनलाय माबाबाय देरबाय माबानोसै बेदर थांसै
गैलाथ' आरो दाबायदियाव दा दालाय
जेबोगैथ'आ दा जेबो गैथ'वा
ए उम उम उम
माइ माइनि फैबाय
औ माइ गाय नोसैलाय एबाराव होनोसै
बेनिफ्राय ओरै आलु बायदिसिना फोनोसै
उम
जेनेबा गायबा जायो मैथा मैथाफ्राथ' दाबो जालाबायो जेबो नंङा
उम दुब्लि बारियाव माबा नांसिगोन
उम।
उम दुब्लि बारियाव माबाबा जाया।
उम।
ओ उजानियावसो आराम खांख्राइ हमहनोसै जों दा मोनायाव।
हो?
एखदमबारे बिदिनो गियो आंङो बेयाव थांनोनो बिदि दैब'बारियावबाथाय मोनायाव ओंखारनो बायो आं। एखदमबारे खोमसि खोमलावनो बेनोथ' आमफ्राय बे जा गोदोसो ओंखारोमोन बांसिन।
जाथ'बाय।
उम दे।
माबा रायज्लाय उम।